नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं नोंथां?
अ
दे होमबा नोंथां बेलासिनि जामुं आदारफोर जाखांबाय?
नोंथां जाथ' जाथ'आाखै मोनजाहां मोनाहां जानानै दं मोनहां मोनहां जानानै आर ना नोंथां।
औ मा मा ओंख्रि सोंखो नोंथां न'खरावलाय?
नोंथां दिनै ओंख्रियाथ' सुनिबार बाजारनिफ्राय नासो फसे ला हावदोंमोन बेजोंनो मैथाजों संनाय जाबाय आरोा नोंथां मैथा बांगालजों
अ
औ ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथांमोना जाबाय?
है है नोंथां जोंनाबो नै बिदिनो जाबाय आं जानायानो जाबाय
अ हा मा मा नोंथों मोनजानाय जाखो नोंथां?
है नोंथां दिनै जोंहा बिदि खोथिया थिलिखौ खोथिया थिलि एसे थानायखौ गायदोंमोन आरो ना नोंथां ओमफ्राय बेखौनो
औ
मानसिफोर सानैसो दंमोनना नोङो बाजारानो होनांसिगोन बाजार सेन्टारनिफ्राय बेदर एसे लायदों लायनाय जादोंमोन आरो बेजोंनो जाबाय नोंथां।
अ नोंथां ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्रा नोंथां बोरै?
नोंथां नै ओय खोथिया थिलिल'सैमोन नोंथां‌ नै दासो गायखांदों दिनैसो गायखांदों।
अ ओमफ्राय गामिफ्राव जोबजोबनाय जाबाय नामा नोंथां?
गामिना जोब्बायानो होननांसिगोन औ नोंथां जोबजोब्बाय बयनाबो। ओमफ्राय नोंथांना गायनाय फुनायफ्रा बोरै सोलिगासिनो दं दालाय?
अ गायनायाथ' नोंथां जोंहाबो जोबनानै थांबाय साननैयानो जाबाय नोंथां दाख्लि जांख्रा खालामनाय जाबाय आरो ना नोंथां।
अ ओमफ्राय माबोरै सोलिगासिनो दं नोंथां?
बोथोराथ' नोंथां दा बिदिनो नै एसे एनै अखा हाफ्राम लागासिनो दं आरोना दसेनो दुंलाय दसे नो हालाय बिदिनो एसे गोदाव सोरावसो जानानै दं आरोना नोंथां बोथोरा मा बुंनो आरो नोंथांमोनथिंलाय बोरै सो
नै नोंथां जों थिं एकदम सान्दुं सान्दुं गोसा जानानै दंथारलै बिदि अखा हायैआनो सप्तासेसो जासिगोनदां! बिदिनोसै आरो ओमफ्राय खबरफ्रा मोजां नोंथां?
खबराथ' नोंथां मोजाङानो औ नोंथां
अ होमबा नोंथाङा दायो फ्रि दंना गैया जाखो नोंथां?
फ्रियाथ' औ फ्रियानो नोंथां।
होमबा नोंथां आं नोंनिसिम मोनसे टपिक लानानैसो फैदोंमोन नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां फोरमायनो हागोन
ओम होमबा नोंथां थपिकाआ नैबेसोमोन टपिकआ नैबेसोमोनलै नोंथां जेनेबा जोङो निसा जिराद
खौ ला बोद गाज्रि नोङो बेफोरनि बागै एसे फंनैसो फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन। बिदिबा आं नोंथांनिसिम फोरमायनो निसा जिरादफोरनि बागै माखासे
औ जागोन दे जागोन दे नोंथां जागोन।
जा हायो आं नोंथांनो फोरमायनो नाजानोसै आरो ना नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
औ। औ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा निसा जिरादआ जों सुबुंफोरनि थाखाय जो बोद खहा गोनांखौनो होननानै जों मिथियो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा निसा जिरादनि थाखायनो जोंनि समाज गेब्रेंनाय हारि गेब्रेंनाय आरो नखराव दावराव दावसि बायदि मैया जाथायफोरा जोंहा निसा जिरादनि थाखायनो जोंहा सोमजियो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ मानो होनोब्ला जोंनि नखरनि सुबुं एबा गामि ओनसोल सोहोर ओनसोल बिदि जायगानि सुबुंफोरा जोंहा निसा जिराद लानानैनो जोंनि नखराव दावराव दावसि एबा एना एनि थाखा फैसानि दावराव दावसि बेफोरनि थाखायनो जायो आरोना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला निसा जिरादा मोनसे मोनसे सुबुं समाजनि दंस' हिसाबैसो जोंहा सोमजिनाय आरोना नोंथां। माखासेनि साजिरादखौनो लानानै न'खराव दावराव दावसि आरो थाखा फैसानि जेंना जेंसिया जायो आरो ना नोंथां। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा फरायसाफोरनि थाखायबो जोंहा निसा जिरादा गोबां खहा गोनां होनानै बुंनाय जायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा गोबां फरायसा फरायसुलिफोरानो दानि जुगाव जों बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां गोबां फिसा फिसा बैसोआवनो जोंहा बिरि सिगारेट आरो बेनिफ्राय गाज्रिसिन गानजा आरि सोमनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। मानो जोंनि समाजावथ' दा बेबादिनो सोलिगासिनो दं आर ना नोंथां। नाथाय फोरफोरखौ होबथानायनि बारा जेबो राहाफोरखौ लानाय जानाय नुनो मोनाखै। माखासे राहाफोरखौ लादों नाथाय बे राहाफोरनि जोंहा जेबो होबथानायखौ बारा नुनो मोनाखै मानो होनोब्ला बेफोर राहाफोरजों जोंहा माखासे सुबुंफोरा गावखौनो खोब जौगानाय बादि नुनानै गावखौनो दावगानाय बायदि मोननानै बेफोर होबथानायखौ जोंहा जेबो सानालासिनो गावसिोरनि बिदि निसा जिराद बाहायनायखौ गावसोरो बाहायबाय थायो आरो। बेफोरबायाददि बाहायनायनि जाउनावनो जोंना समाजफोरा दासिमबो साबस्राङाखै। एबा मोजां राहायाव फैयाखै आरोना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला फरायसा फोराबो स्कुलाव थांनाय बाजैनो जोंहा सिगारेट सोबलांनाय बिरि सोबलांनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
सोरबा साइकलिं ससेयाव थाङो फरायसाफोर टिउसन लानो बेयावबो जोङो बिरि सिगारेट सोबनाय नुनो मोनो आर ना नोंथां। बेफोरनि जाउनावनो जोंहा न'खराव थाखा फैसानि फरायसाफोरा बांद्राय बिबांनि थाखा फैसा गारनायाव बेफोरावनो निसा जिरादाव ओरैनो फैसा गारगारबाय थानायाव जोंहा न'खरावबो गोहोम गोग्लैयो आरो आरो गावबो गावखौ गावनो गावबो बंस' खालामनानै लानाय जायो आर ना नोंथां। खोनान ना नोंथाङा। हेल' औ बुंनो थाङोब्ला औ बुंनो थाङोब्ला नोंथां निसा जिरादा बेफोरबादिनो माखासे गोबां जेंना हारिफोर आरो सुबुं समाजाव गोबां जेंनाफोर फोरमायनाय जेंनाफोर दिन्थिनायखौ जों मिथिनो हायो आरो न निसा जिरादखौ होबथानो थाखाय जों माखासे राहाफोर लानो हायो आरो ना नोंथां खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों
औ जेरै फरायसा फरायसुलिफोरखौ जोङो एसे जोथोनै लानानै एबा नांगौ बिबांनि एबा बिदाब बिबाय थानाय फैसाफोरखौ जों गोबां बिबांनि होआलासिनो नांगौ जानाय फैसाखौल' जों एसे एनै हरनानै जों फरायसाफोरखौहाय बेफोरबायदि निसा जिराद बायनायनिफ्राय जों होबथानो हायो आरो इसिबां बिबांनि जोंहा गान्जा आरिफोर दखानफोरखौ फाननायफोरखौ जोङो दखान दखान हाबनानै जोङो बेफोरखौ बादा होनायनि गेजेरजों जों दखानिफोरखौ एसे एनै दबथायनानै जों बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो हायो आरोोना नोंथां निसा जिराद फाननायफोरखौ जों खम खालामहोनांगौ जौ आरि फाननायफोरखौ जों गोगोम बिबांनि हेंथा लाबोनानै होनांगौ आरो ना नोंथां बेफार फालांगिफोराव निसा जिराद बुंनो थाङोब्लाथ' गान्जायि निसा मुवाफोरखौबो जोंहा दाबायदियाव गोबां बिबांनि फाननाय नुनो मोनो। दा बेफोरखौबो जोंहा होबथानायनि राहा लानांगौ आरो
जाय मानसि सुबुंफोरा बेफोर जिरादफोरखौ फानो जों बेफोरखौ हमनानै जोङो माबा मोनसे सरखारारनि ओमफ्राय थांखि लानानै बेफोरखौ होबथानायनि माबा मोनसे राहा लानाया जोंहा गाहामसै आरोना नोंथां। बुंनो थाङोब्ला गोबां फरायसाफोरा एबा जा एसे एनै मोजां दङ बेफोरबो लोगोआरिनि जाउनावनो जोंहा निसा लायै सुबुंफोराबो एबा निसा निसा लानाय निसा लायै फरायसाफोराबो जोंहा माखासे गाव गावनि लोगो सायख'ना लानो रोङैयाव जोंहा निसा जिरा आरिखौ लानाय जायो आरोोना नोंथां। बिनि थाखायनो जोङो गाव गावनि फरायसा फरायसुलि फिसाजोफोरखौ जोङो मोजां लोगो सायख'नानै एबा मोजां सुबुं मजों जोंहा खावलाय दिनैखौ जों माखासे बानजाय बिबुंथिफोर लानायनि गेजेरजों जों बेफोरखौ समाज फोसाबनाय हाबाफोरखौ जों लानो हायो। आरोोना दा आंथ' जा हागौ बे खौ बुंनाय नोंथाङा जा हायो जा एसे एनै हाबावो नोंथाङा आंनो फोरमायफिननो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन दे आं हागोन आं माने नोंथाङानो माखासे गोनां गोनां नंगौ नंगौ बाथ्रा बाथ्राफोरखौ फोरायलांखाबाय आं नोंथांनिसिम जि हागौ आंनिफ्राय एसे फोरमायहरनो नाजाफिनसै आरो ना नोंथां। नों जोंोंथ नि बुंनाय बायदिब्लाथ' जोंनि बे गामि ओनसोलफोरावहाय बिराद आरोनि स फरायसाफोरा गोबां गोबाङैनो बारायलांबाय बारायलांगासिनो दङ। नार बिदि आर आरो न नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथां।
जोङो बेफोरखौ गोबां फरायसाफोरखौनो गोबां फरायसाफोरखौनो जोङो बिदि बादा होनाय मानाय जि गामिफोराव अबावबा स्कुलफोराव जाय सिबिसालिफोरावहाय जोङो बेफोरबायदिनि बागै जोङो माखासे मिथिंफोर लानो हायो आरो ना नोंथां जाय मिथिंफोरावहाय जोंनि माखासे गिदिर गोलाव फरायनायफोरनि फरायनायफोरखौ जोङो लिंहरनानै जोङो बेवहाय बुजायनो बा फोरमायलाां नोंनो मा खहा जायो मायो बेफोरखौ जों बांसिनानो फोरमायलांनो हायाखै आरो ना नोंथां। आरो जों बेफोरखौहाय फरायसाफोराथ' जोंनिया दायो गोबां बिबांनियानो उन्दै उन्दै बैसोनिफ्रायनो बेफोर सिगारेट बिरि थांखु बायदि आरि जौ लोंनायफोरखौहाय बारायबोगासिनो मोनदों जोङो। बयबो बबावबा गावसिोरनि बारि खना बबावबा माबा मोनसे जायगानि माबा मोनसे खना बे- बेफोरबायदि गोबां जायगाफोरावनो बयबो एबा गासिबो बांसिन फरायसाफोरानो फरायसाफोरानो एबा बांसिन सुबुंफ्रानो बेफोरावहाय थांनानै जौ लोंनाय सिग्रेट सोबनाय थांखु जानाय बेफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ नोंथां।
बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो फरायसाफोरनि फरायसाफोरनि बागै जोङो बेफोरखौहाय माखा- से मिथिगर एबा गोबां बिबांनि गोबां बिबाङैनो जों फरायसाफोरखौ दबथायनानै लाखिनांगोन आरोना जोङो फरायसा फरायसालिफोराव थांनायफोराव जोङो रां-रुफा एसे खम बिबांनि हरनो नाजानांगोन आरो ना नोंथां। आरो मा बुंबावनो नोंथां जोंना बिदिनो समाबो जोबनानै थांबाय नोंथांनाबो आंनाबो गुबुन गुबुन माखासे दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां औ दे बिदिबा नोंथां जोंहा दोनथ'लायनिसै